नोंथां खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो?
अ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दङ।
अ नोंथांजों आं मोनसे बाथ्रानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
अ दे सावरायनो हागोन नोंथां।
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि सायावहाय नोंथाङा
औ औ नोंथां औ हागोन नोंथां हागोन। औ जोंहा ओ गोदोनि आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला ओ गोदो गोदाय ओ जोङो आबादखौ ओ आबादानो जादों ओ जो जोंनि बर' हारिनि ओ जिउ राहा थांना थानायनि जिउ राहामोन। बे आबार फोर खौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मावबोबाय थादों जाय आबादफोरा जादों ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावो ओ जेरै ओ मेसें बोथोरनि आबाद दैज्लां बोथोरनि आबाद जाय आ जेरै होन दैज्लां बोथोरनि आबादफ्रा जादों जेरै माइ माइ बायदि बायदि माइआनो गाहाय आरो दैज्लां बोथोरनियावहाय आरो मसे मेसें बोथोरनियाव जादों ओ सबाय। बेसर बायदि बायदिफ्रा गाहाय आरो बेफोर आबादखौ ओ मावनो थाखाय ओ बर'ओ न'खर न'खर ओ मोसौ गोदो ओ गोदो गोदायनि समावहाय मोसौ औ। मैसोजोंहाय ओ जोङो हालौवोमोन। बेफोर ओ बेफोर ओ हालेवनायनि थाख फाय जोङो गोदो गोदाय बर'फोरनि न'खरफ्राव गोबां रोखोमनि मोसौ मैसो गोबां ओ बुरजा बुरजा थायोमोन। ओ बेफोरजों जोङो ओ गोबां ओ बुरजा बुरजा हा माइ गायग्रा थिलि बायदिफोरखौ जोङो एवनो हायोमोन। ओ बर'नि ओ जोङो ओ हौवा माहारिफ्रा फुंनि ओ ओ थाम बाजिनाय लोगो लोगोनो फोथाराव मोसौ आरो ओ नांगोल जुंगाल बाननानै जो जोङो ओ दुब्लियाव ओंखार बोयोमोन। ओ आरो ओंखारबोनायन इयुनावहाय ओ सानजौफिउ सानजौफुजों जोङो ओ हाल एवोमोन आरो न'खरनि ओ आइजोफोरा ओ फुंनि ओ दाइन बाजि बा गु बाजिसो समावहाय बिसोरनो ओंखाम ओंखामजों ओ दै आरो बिब बेफोरबायदि ओंख्रि जेरै आलु बाथोन ना बाथोन बेफोरबायदिखौ लांनानै है आरो बेफ बेफोरबायदिजोंनो ओ ओंखाम ओंख्रिजोंनो जानानै ओ ओ बर'फ फोरनि हौवा एबा आ हालेवग्रा सुबुंफ्रा ओ मोजाङै हालेवबाय थानो एबा खामानि मावबाय थानो गोहो एबा सक्ति मोनोमोन बेफोर आबादफोरखौ ओ हाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ फोथारनिफ्राय गोबां रोखोमै ओ आलादा आलादायै ओ माइखौ खानानै हानानै ओ फास्टआवनो जोङो माइखौ हाग्रोनानै जोङो ओ साननै सानथामसोनि ओ गेजेरावहाय ओ फोराननानै एबा रानहोनानै जोङो ओ औवानि थेवल जिरनानै बेखौहाय ओ सरनाय जायोमोन। सरनायनि उनावहाय जोङो बावखाजोंहाय गोबां गोजान गोजानसिमहालागै बाननानै लाङोमोन। बांद्राय ओ जायगाया बांद्राय जायगाया बांद्राय गोजानसिम जायोब्ला जोङो ओ बेफोरावहाय जोङो ओ ट्रेक्टर बायदि बायदिफोरखौ लांनानै ट्रेक्टरनि दालायाव जोङो ओ माइ बजाखौहाय थिखोनानै लाबोनो हायोमोन। आरो बेयो ओ गोरलैयो। गोरलै राहायावनो जायोमोन आरो ओ दानि ओ मुगाफ्रावहाय गोबां बेफोरबायदि आबाद मावनायफोरखौ जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय ओ जेरै दानि मुगाफोरावहाय जोङो ओ गोरलै राहायानि आबाद मावनायफोरखौ खस्थ' गैयालासिनो गोबां आबाद मावनो एबा हालेवनो हायो जेरै ओ जायनि गेजेरजों ट्रेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बायदि बायदिनि गेजेरजों जोङो ओ दस से समनि गेजेरावनो गोबां ओ बुरजा बुरजा हा बिघा हा एवनानै जोङो माइ आबाद मावनो हायो। बेफोरनो ओ माने खस्थ' गैयि ओ खस्थ' गैयि आरो ओ गोबां समनि गेजेरावनो खम समनि गेजेरावनो गोबां आबाद मावनो हानाय आरो गोबां आबाद आ दैखांनो नानै लानो हानाय ओ खायदा बेफोरखौ ओ दानि मुगायाव जोङो गोबां ओ बेलेग बेलेग रोखोमनि रासायनारि हासारफोरखौबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरै इउरिया हासार आरो ओ हाग्रा थैनायनि मुलि ओ माइआव एम्फौ जानायनि जायैनि जानायनि जानायखौ होखारनो थाखाय सारनाय मुलि बायदि बायदिफोरखौ जोङो गोबां रासायनारि हासारबो बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों दानि मुगाफ्रावहाय ओ गोबां ओ खम समनि गेजेरावनो ओ गोबां बायदि बायदि आबाद जोङो मावनो हायो जेरै दायो जिबायदि सोलिबाय ओ थानाय बानलु बानलुनि आबाद जोगोनारनि आबाद थाइबें ओ बायदि बायदि बानलु बानलु सिब्र' बानलु गोलाव बानलु बांगाल बायदि बायदिफोरखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां रोखोमनि हासार बाहायनायनि गेजेरजों हासार रासायनारि हासार इउरिया हासार बायदि बायदिफोरखौ ओ मुलि सारनाय बायदिजों बायदिनि हेफाजाबै जोङो गोबां बिबाङै सोरजिनानै लानो हायो आरो बेफोरबायदि ओ ओ ओंखारनाय सम्पद बायदि बायदिफोरखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव फाननानै जोङो रांखावरियावबो जौगानो हायो आरो बेफोरखौ जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो ओ औ नोंथाङाबो नोंथांनि सोरगिदिं आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय आरो दानियाव माबायदि सोलायनाय नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ‌ जागोन नोंथां
औ
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव जों गोबां सोलायनाय आरो फारागथिखौ नुनो मोनदों नोंथां थिग बेबायदिनो नों थां बुंनाय बायदिनो
औ
फोरनि बेलायावहाय बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो माइ आबादखौ मावनानै जाबोग्रा सुबुं आरो जों बर' माहारिया माइ आबादखौनो गाहाय जानाय आदार हिसाबै गोदोनिफ्रायनो मावबोदोंमोन बे माइया आबादखौ बर' सुबुंफोरा दैज्लां बोथोरनि समावहाय बांसिन मावनाय जायोमोन
औ
माइ आबादनि अनगायैबो बर'फ्रा गोबां आबादबो मावनाय जायो जेरै बिदिन्थि महरै दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन माइ आबाद आरो फाथो बायदिखौ मावनाय जायोमोन आरो मेसें मेसें बोथोरनि समावहाय बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बदिनो सबाय बेसर सिबिं दालि बायदिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों बर'फोरा सम आरो बोथोरखौ नायनानै आबाद मावनायनि खान्थिखौबो माने गुबुन गुबुन खालामदोंमोन अखानि बोथोराव अखानि आबादखौ मावनाय जायोमोन सानदुं एबा मेसेंनि बोथोरावहाय मेसेंनि आबाद खौ मावनाय जायोमोन बर'फोरा बैफोराव मावनानै मोननाय आबादफोरखौ न'आव लाबोनानै बैफोरखौहाय हाथाय बाजाराव फाननानै बैफोरनिफ्राय मोननाय रांजोंनो न'खर एबा जिउ खुङोमोन गुबैयै बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आबाद मावनाय राहा आरो दानि आबाद मावनाय राहा एबा खायद'फोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदोनि समावहाय जोङो बांसिनैहाय बर' माहारिया आबाद फोथाराव मोसौजों गोबां समहालागै हाल एवनानैसो आबादखौ मावनानै न'आव लाबोनो हायोमोन। नाथाय आथिखाल मुग खुगायाव माखासे दाजेमनि जोहै गोरलैैयैनो खम समनि गेजेराव हाफोरखौहाय सानसेनि गेजेरावनो गोबां बुरजायै एवनानै बै हाफोरावहाय गोबां बुरजा बुरजा
औ औ।
मावनानै जेरै आबाद होननानै बुङोब्ला माइ आबाद नि अनगायै मेसें बोथोराव जानाय आबाद जेरै सबाय दालि सिबिं बेसर बायदिफोरखौहाय गोबां बुरजा बुरजा हायाव मावनानै बैफोरखौहाय न'आव लाबोनानै आथिखाल मुगायावहाय। गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि समावहाय मोसौजों हालौवनायनि जाहोनावहाय सानसेनि गेजेरावनो जों गोबां बुरजा हा एवनो हानायखौ नुनो मोनामोन गोदोनि समावहाय गोबां समहालागैहाय बुरजा आबाद मावनोबा मोसौनि मोसौनि मोसौजोंसो गोबां बुरजा हाखौ एवनाय जायोमोन नालाय गोबां सम नांगौ जायोमोन जायनि जाहोनावहाय मोनसे समावनो गोबां आबादखौ दिहुननो हायोन बैफोरनि थाखाय गोदोनि समावहाय रांखान्थि आरजिनाय राहायाबो गोबां खममोन आथिखाल मुगायाव जों गोबां बांनायखौ नुनो मोनबाय आरो गोदोनि समावहाय दानि समनि बायदि रासायनारि हासार होनायखौ जों नुनो मोननाय जायामोन मानो होनोबा गोदोनि समावहाय मिथिंगायारि बायदियैनो जेरै बेगर बाय बेगर एबा मैगं थाइगंखौ फोनानै दोनदों बैफोरबायदियैनो माने गाव हारसिङैनो देरनानै खिलिनानै फिथाइ थायनानै मोजां जानानै थानो गोनां जायोमोन आरो माखासे एम्फौ एनलाफोराबो जानाय जायोमोन गोदोनि समावहाय आबादफोरखौहाय नाथाय आथिखाल मुगायाव जुगालु मुगायाव मुगाया जौगानायजों लोगोसे आबाद मावनायनि खान्थि आरो बैफोराव मोननाय आबादनि महर बायदिफोराबो सोलायनो हमबाय आथिखाल मुगायावहाय एसेल' हायावनो माखासे रासायनारि हासार बाहायनायनि जोहै खम समनि गेजेरावनो आबादफोरखौ फोनानै एबा गायनानै बैफोरनो बैफोरखौहाय मोजां खालामनो हायो रासायनारि हासार बाहायनायनि जाउनावहाय माखासे गोबां समहालागै दिहुननो हानाय आबादफोरखौहाय खम समनि गेजेरावनो माखासे रासायनारि हासार बाहायनायनि जोहै गोबां बिबांनि दिहुनन्नो हानायखौ जों नुनो मोननाय जाहैदों।
औ औ।
जाहोनावहाय थाब थाबै हाथाय बाजार बायदिफोराव फालांगि खालामनानै मोनसे फिसा समनि गेजेरावनो जों गोबां आबादखौ दिहुननायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथाङा बुंनो हाबावगोन नामा फंनैसो आबादनि सायावहाय
ओ दानि मुगायाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबोदों जेरै ओ माइ हानायनिफ्राय लानानै ओ माइ गायनायनिफ्राय गायनायसिम जायनि ओ सोलायनायफ्रा जों ओ दानि मुगायाव ओ माने माइ हानोबो माइ हानो थाखायबो जोङो मेचिनखौ ओ मेचन दिहुनन्नायखौ नुनो मोनदों आरो ओ माइ गायनो थाखायबो जोङो मेचन दिहुननायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों बेफोर जादों ओ गोनोखोआरि ओ मुगा बेफोरनो जादों ओ गोदोनि फ्राय आरो दानिफ्राय ओ सोलायनायनि ओ सोलायनायनि आरो ओ दिडिफारेन्सफ्रा बेफोरनो आरो गोदोनिफ्राय आरो दानिनि सोलायनायनि बेलायाव बेनो गाहाय।
औ दे बिदिबा नोंथां जोंहा दायो सावरायनायनि टाइमा जोब्बाय। नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोन नोंथां औ।